थां हेलौ औ नोंथां ओ मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ खोनादोंना नोंथाङा?
अ अ दे नोंथांनि हेल' खोनादोंना?
ओ नोंथां औ खोनादों खोनादों ओ दा नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदा लानानै सावरायनो होनना जादों ओ सावरायजागोन दा नोंथां? खोनादों दा औ औ औ दा साव रायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ जोंना बायदि रोखोमनि खेला गेलेनाय दोरोङारि खेला गेलेनायनि फारसे एसे सावरायलायनो सानदों। दा आं गिबियावनो सावरायग्रोनो लानोसै। दा जोंना खेला गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा नोंथां ओ गोबां रोखोमनि जोंहा खेला गेलेनाय नुनो मोनो जिउआव। जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव जेरैहाय जोंहा ओ जोंहा सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो ओ खेला गेलेनाया जोंनि जिउआव गोनांथार होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जोंहा ओ खेला गेलेनायनि जाहोनाव जोंनि देहा सोलेर एबा सावस्रिया गोग्गोयै थायो एबा ओ स्ट्रङै थायो। बेखौ जों नुनो मोनो ओ जों सुबुं माहारिया नांगौबायदि दियै खेला गेलेनांगौ होननानै आं सानो। दा बे रोखोम रोखोमैनो जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि खेला गेलेनाय जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। जेरैहाय ओ फुद बल जायखौ बुङो जों बर' रावाव जोलुर। जोंलुर होनना बुङो जेरै काबादि दङ' खारनाय बारनाय औ गुलाय गेलनाय आमाय जुमाय गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय भलि गेलेनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोङो खेला गेलेनाय नुनो मोनो। दा बेनि बिथिङावनो ओ खेला गेलेनाय होनोब्लाथ' जोलुर गेलेनायाबो मोनसे बाहागो नङा होनबा? दा नोंथाङा आंनो ओ जोलुर गेलेनायखौ माबादि बाहाय माबादि गेलेयो एबा मा रोखोमै गेलेनाय जायो ओ माबादि मोननै बाहागो लानाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन दा आंनो एसे?
हानायालाय औ खोनादों उ हागोन। अ खेला गेलनाया उम फुटबल आं मोजां मोनो आरो फुटबल। खेलाखौ गेलेनायखौ नायनोखौ मोजां मोनो ओमफ्राय एसे सेेंग्रा अबस्थ थायाव एसे गेलेबोनायबो जाबाय। औ।
नंगौ नंगौ सैथो नंगौ।
औ। गामियाव था वा जेब्ला मथा मथि मेट्रिक होनायनि उननिफ्राय आरो
ओ ओ नंगौ।
जाम लिरनाय समनिफ्राय एसे गेलेबोनाय जादों आरो गोजानावनो गेलेया बो गामि खोब गेलेनो मोजां मोनोमोन आरो उ आरो बेबादि गेलेनाय समाव माने देहाफ्रा खोब गोख्रों जायोमोन आरो खारनायाव बारनायाव बेफोरबायदि आरो देहाखौ खोब मोजां मोनोमोन आरो दा बे खे आङो साबसिन फुटबलखौनो मोजां मोनो आरो। फुटबल गेलेनाय मोजां मोनो आरो नायनोबो मोजां मोनो आरो आङो। आरो मालाय गेलेनायखौबो खोब माने रंजानाय मोनो आरो।
दा ओरैनो फुटबलाव साबेसे गेलेगिरिया बाहागो लानायखौ नोंथाङा नुनो मोनो?
ओैरैनोथ' मोनसे जेनेब्ला सा जिसे गेलेयो। गासै मोननै हानजाजों सा नैजि बिदिनो गेलेनाय जायो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ औ औ दा बे फुटबल गेलेनायखौ सामलायनो थाखाय सामलायगिरिया सााबेसे थायो नोंथां?
बेयावथ' साथाम थानाय जायो। सानैया साइदआव जास मेन हिसाबै थायो। आरो सासेखौ रिफ्रि होनानै बुंनाय जायो।
औ औ औ औ औ औ। दा बिदिनो ओ फुटबल गेलेनायनि ओ गासै ओ जागायजेननायनिफ्राय गासै समा बेसेबांसिम आव लागै थायो नोंथां?
नाइनटि मिनिटहालागै लायो नामा?
औ औ औ थारैनो औ औ। जोंनो आरोबाव मोनसे सोंथिबाव नोंथांनिसि ओ नों थां फुटबल गेलेनायाव त नोंथाङा गोबां ओ मोनथिगौ फुटबलनि नेमखान्थि बेवहाय गेलेनायाव मा मा नेमखान थि बाहायनाय खौ नोंथाङा नुनो मोनो? फुटबल गेलेनायाव
फुटबल गेलेनाया जेब्ला सिमाफोरखौ माबादे रुलफोर फल' खालामनो गोनां जायो आरो जुदि रुलफोरखौ जुदि फल' खालामाब्ला माखासे मा खालामो जाय माने जासटमेन्ट थायोना जासमेन फोरनि खोथाखौबो जोङो मारिनो गोनां जायो आरो।
थारैनो सैथो। औ नंगौ ओ ओ
खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ औ
औ खोनादों खोनादों इसे
औ औ औ औ औ जायो जायो जायो थारैनो।
ओ नोंथां आं मोनसे सोंनो सानदों खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों औ
आथिखालावदि आथिखालावदि फिफा वाल्ड काप जादों बे फि फा वाल्ड कापखौ नायबाय थादों ना
औ थादों दा सम सम नायदों सम सम नायाखै ओरैनो सम मोनोब्ला नायो औ औ
अबसे आंबो नायजोबनाय जाया
औ औ औ औ औ
उम
औ औ नु दों आंबो एसे एसे नायदों उम उम दा नों थांमोननि ओनसोलाव ओ फुटबल गेलेनायनि अनगायैबो मा आरोबाव खेला गेलेनायखौ नोंथाङा नुबोनो मोनो ओनसोलावहाय नोंथांमोननि
उम जोंनि ओनसोलावथ माखासे क्रिकेट खेलाबो गेलेनाय खौ नुनो मोनो आरो क्रिकेट खेला
औ औ औ औ नंगौ
भलिबल
औ औ औ नंगौ
भलिबल नुनो
औ
औ
नंगौ नंगौ नुनो मोनो
माखासे खेलाफोरखौ एसे खम नुयो आरो ओरैनो क्रिकेट खेला फुटबल खेला आरो भलिबल नैबे खौ बांसिन नुनो मोना आरो ओमफ्राय काबादिफोरखौ खोब खम नुनाय जायो आरो काबादि
औ औ नंगौ दा ओरैनो जोंनि ओनसोलाव दा गोबां जौगानायखौ खेला गेलेनानै गोबां बायदि रोखोमनि खेला गेलेनानै गोबां जौगानायखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नुनो मोनो औ
खेला गेलेनायजोंनो जोंहा गोबां लाइमोनफोरा दिनै ओ गोजौ थाखोआव आवगायलांनो हानायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय जोंहानो जोंनि बर' हारियाव बुंनो थाङोब्ला खेला गेलेनानै जोंहा हलिचरन नार्जारि बिथां दुर्गा बर' बिथ थां औ जमुना बर' बिथां आरो बेथिं हाय दङ' ओ ज'मुना बर' बिथिं सासे दंबोयोमोन बावबाय आं गोसोआव गैला बिथांमोना गोबां जिउ दावगालांनो हादों जिउआव गोबां साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौबो मुं ला नायखौ जों नुनो मोनबोदों बिथांमोनखौ औ औ दा बिथांमोनखौ नुनानै जोंनि ओनसोलनि ओ लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्लाफोराबो गोसो गुदुं जाखांदों एबा थुलुंगाखां मोनदों बिथांमोननि जा ओ जिउनि ओ जाफुंसारनाय लामायाव थांनाय खौ जोङो ओ नुनानै गोसो गुदुंखाङो दुंखां मोननायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनि गेजेरजोंनो नोंथाङाबो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादिहाय लाइमोनफोरखौ गोसो गुदुं जानानै खेला गेलेनाय थासारियाव गोसो बोहोदों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बांसिन नैबेखुन औ खोनादों नोंथां खोनादों ना? बांसिन आथि खालनि जे जोंनि बर समाजनि जे माल
औ औ।
आ बेफोर गावनि बै जोंनि ओनसोलनि माखासे सेंग्राफ्राबो बिसनि दावगा नायखौ नुनानै हास्थायनायखौ नुदों आरो
औ औ औ नंगौ।
औ।
नाम लाबोनाय बेफोरखौ नुनानै जोंनि मा खासे लाइमोन सेंग्राफ्राबो गोस होदों आरो। खेला धुला गेलेनायनि गेजेरजजों थांना थानायनि जे राहा लामा। बेफोरखौ हास्थायदों आरो मोनसे थांखि लानानै
औ।
जिवाव माने उम। देरहासार जानो बेबायदि नाजानाय खौबो जों नुनो मोन्दों आरो।
औ औ औ औ औ दा खेला गेले औ।
बांसिन अखल जोंनि बे लाइमोन सेंग्राफ्राल नङा सिक्ला फोरनि गेजेरावबो आरो बि फोजनो मोनदों आं मानोना बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंबो गोबां मानसिया औ गोबां मानसिया थांना थानायनि मोनसे राहा लामाबो खामनानै ला नो हादों।
औ नंगौ औ औ सैथो सैथो सैथो खोथा नोंथां थारैनो गोबां ओ लाइमोन एबा गोबां सुबुंफोरा ओ खेला गेलेनायनि जोहै गोबां रोखोमनि बान्था मोननायनि गेजेरजोंबो ओ अनगायबो गोबां रोखोमनि बान्था गेदेर गेदेर बान्था मोननायनि अनगायैबो गावनि जिउआव ओ दाबायदिहाय साख्रि मोननो हालांदों खेला गेलेनायनि मुङाव नङा होमबा? औ जाफुंसार जादों साख्रि मोनदों सोरबा सोरबा औ। औ। सोरबा सोरबाया बायदि रो खोमनि साख्रि मोनदों ओ थांना थानायनि राहा लामा मोनलांगोन बे खौ नुनो मोनो। औ थिग बेबादिनो। औ दा नोंथां ओ जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा? ओ नोंथांजों गोबां ओ नोंथांजों गोबां खोथा सावरायलायनानै गोसोया थारैनो मोनथियै खोथा मोनथिना मोनबाय गोसोया गोजोननाय मोनबाय लोगोसे नोंथांखौ आरोबाव उनाव लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों नोंथां।
दे गोजोनथों अ गोजोनथों।